हेल'!
औ नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसि
औ नोंथाङा माबाफोर बिजि नामा दायो?
दाथ' बिजि नङा नै दं ओरैनो।
औ नोंथाङा सम होनो हायोब्ला नोंथांनिसिम मोननैसो सोंथि लानानैसो सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ हागोन दे दे। हागोन जेबो नङा।
औ। बिदिब्ला जों जागायनोसै नामा नोंथां? औ। दा आयदाखौ जेनेबा जोङो गाननाय जोमनायनि सायावनो लानानै सावरायदोनि नामा नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां जागोन।
जेनेबा जोंनि बर' हारिनि ओ गाननाय जोमनाया गोदोनिफ्राय आथिखालसिम माबोरै सोलायबोखो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै
औ औ। औ हागोन हागोन नोंथां हागोन।
ओ
बर' माने नोंथां बर'फोरनि गाननाय जोमनाय ना नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ माने जेनेबा गाननाय जोमनाय माने बर'फोरनि गाननाय जोमनायफोर होनबाथ' माने मोनसे हारि एबा हारिसाफोरखौ सिनायथि होनायाबोथ'मोन जोंहा गाननाय जोमनायनि सायावनो जायो नालाय नोंथां। माने गाननाय जोमनायनि सायावनो सिनायनो हायो बियो मा हारिनि। मा हारिनि सुबुं बेफोरबादिखौ आरोना नोंथां बिदिनो बांसिन जोंना गाननाय जोमनायनि सायाव सिनाय होनो हायो होमबा आइजो माहारि। माने जोंनि आइजो माहारिफोरनि गेजेरजों गाननायनि गेजेरजोंनो गोबां सिनायथि होनो हायो माने नोंथां। माने बियो मोनसे बे हारिनि होननानै आरोना नोंथां बिदिनो जोंहा गाननाय जोमनाय होनोबा गोदोनि समावथ' जोंहा बांसिनो जोंनि ओरै आबै आबौमोनहाथ' माने दख'नाफोरखौनो गानोमोन। इदिनो हौवाफ्रा गामसाफोरखौनो गानोमोन आरो नोंथां। बिदिनो बर'फ्रा ओरै सानजाथिंजाय ओरैजाय ओ बै मा होनो ओ अग्रं दख'ना होनोना नोंथां बेफोरफोरखौ गानोमोन। आरो ओरैथ' सोनाबारिफोराथ' ओरै लांगा दख'ना बेखौनो गानोमोन नालाय नोंथां। बेफोरनोमोन आरो जोंनि बर'नि गान्नाय जोम जोमनाय बिदिनो आरो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायाव दख'नाजों लोगोसे जोंहा माने ब्लाउस थागोन बिनि उनाव फास्रा थायो नोंथां। आरो बिदि बुंनो थाङोबाथ' गोदोनि समाव मानि जोंनि बर' आइजोफोरखौ माने दख'नाखौल' गाननाय नुयोमोन इदि ब्लाउसफोरखौथ' गाननाय नुवामोन नालाय नोंथां। बिदिनो आरो जोंहा गाननाय जोमनाय माने बिदिनो गाननायफोर इदि होनोबाथ' जोंहा आरो इदिनो बै खोमायाव गन्थंआव गोदोनायाव बेफोरबायदि गाननायखौबो नुयो नालाय जों नोंथां। बिदिनो गन्थंआवहाय नाफाखुल गानोमोन। बिदिनो गोदोनायाव माला गानोमोन खोमायावहाय बिदिनो खेरा गानोमोन बांसिन गोदोनि सम समाव बर'नि इदिनो गहेना होनोबाथ' जोंहा गाननाय गहेना होनोबाथ' जोंहा बे खलखुरिखौनो होनना बुङोमोन नालाय नोंथां। बिदिनो गानोमोन ओमफ्राय बै न' लाना द' लाना मा होनोमोनलाय नोंथां?
न' ला खोमा नोंथां।
औ बेफोरखौबो गानोमोन आरो गोदोयो। बिदिनो गानोमोन बिनि उनावहाय माने माने बेफोरनो बर'फोरा माने बेफोरखौनो गानना थायोमोन नोंथां। दख'ना गानोमोन फास्रारा लायोमोन बिनि उनावहाय बिदिनो गहेनाफोर गानोमोन आरो बर' हौवाफोरनि गेजेराव होनोब्ला गोदोनि समावथ' हौवाफ्राबो बिदिनो गामसा गानोमोन गामसाजों लोगोसे गोदोनि समावथ' आरो गस्लाफोर बिदि गाननायथ' गैयामोन नालाय नोंथां। बिदिनो गानोमोन आरो। गाननाय जायोमोन आरो बिदि गामसाखौनो गाननानै थायोमोन गस्लाफोर बारा गानबांनाय जायामोन। इदिनो गोजां बोथोरफोरावबो गस्ला गानालासिनो उल जि बेफोर साखालाबायनानै थानायखौ नुयोमोन आरो नोंथां। बेजोंनो लोगोसे आथिखालनि गाननाय जोमनाय होनोबाथ' नोंथां आथिखालावथ' जेनेबा बर' आइजोफोरा दख'ना गाना नङा दख'नाखौनो गानो नोंथां। इदिनो गामिफोराव दख'नाफोरखौनो गानो लांगा दख'ना, अग्रं दख'ना, दख'ना मोननैखौबो गानो सनाफोरखौबो आथिखालावबो गाननाय नुयो। बेजोंनो लोगोसे जोंहा दख'नानि अनगाबो बर' आइजोफोरा गुबुन हारिनि दड्रेसफोरखौबो गानो जेरै मेख्ला सादरफोरखौबो गाननायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो सारिफोरखौ बे खौबो गाननायखौ जों नुनो मोनो माने गोदानजों गोरोबफानानै गुबुनफोरजों गोरोबफानानै माने गुबुननिखौबो एसे एनै गाननायखौ नुयो आरो जोङो बेफोरबायदि गानो। बिदिनो हौवाफोराबोथ' दायो स्टेन्डार्द लेबेलनि गस्ला खत लंपेन्ट बेफोरबायदि जुथा मुजा इदि गाननायखौ नुयो हिन्जावफोराबो गानो। बिदिनो गान गानो आरो माने समजों खारफानोबो गोनां जायोना नोंथां। बिदिनो आथिखालावथ' मानसिफोरा सोलोंथाइबो मोनबाय जाहैबाय बिदिनो गोजान गोजान जायगाफोरावबो बिदिनो थांनांगौ जायो सोलोंथाइ लाहैनो थांनांगौ जायो। बिदिनो गुबुन हारिजों गोरोबफानानै थानांगौ जायो आरोना नोंथां। बिनि थाखायनो गाननाय जोमनायनि गेजेरावबो बिदिनो सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो ना नोंथां।
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो जोंनि सोलायनाय बिदिनो जाबोदों आरो गाननाय जोमनायनि गेजेराव माने दख'नाखौथ' गानो नोंथां। बिदिनो आरो गोदोनि समाव बर'फोरनि दख'नाफोरनि आगरफोराथ' गोदोनि समाव माने बिदिनो खासि हाथाइ बै बैग्रि बिबार आरो बे मा होनो दिंखिया दिंखिया आगर बेफोरबादिखौ गानोमोन नोंथां। आथिखालावथ' माने गोदान गोदान ब्रेन्डनि गोदान गोदान दख'नाफोर ओंखारबाय नालाय। बिदिनो जोंहा नै बिबार ब्रेन्ड ओरैजाय मा मा ब्रेन्ड दंमोनाथाय ओरै लफाय बेफोरबायादि ओंखारबाय नालाय बेफोरावबो गोदान गोदान आगर जेरै जुमखाफोरनि आग'र जबा बिबारफोरनि आग'र बेफोरबायदि ओइ बारदै सिख्ला दख'ना बेफोरबायदि ओंखारजोब्बाय आरो नोंथां मानि गोदोनि समाव मानि बिदिनो हिसानसालियाव मानि आखाइजों हिसानाव दानानै गानोमोन नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो आथिखालावथ' बिदिनो जोंहा माबायाव मेचिनफोराव दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नोंथां। आरो इदिनो गाननाय जोमनाय होनोबा जोंहा बे माबा बर'नि मोनसे आंगो सिनायथि आर'नाइ बेखौथ' जों बावनो हाया नालाय नोंथां बेखौथ' जोङो बर' आइजोआनो जा हौवाफोरानो जा बेफोरखौ लाखानानै थाङो जेरै हौवाफ्राबो गामसाफोरखौ गाननो हायाबाबो गोदोनायाव आर'नाइफोरखौ लायो। हिनजावफोराबो जोंहा दख'नाफोर इदि गानाबाबो आर'नाइफोरखौ जेब्लाबो ला फानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। माने बर'नि गाननायफोराव जोमनायफोराव बे आर'नाया मोनसे मोजां सिनायथिखौ होनो हाबाय आरो नोंथां। बिदिनो आरो आरो नोंथां नोंथांनिया माने नोंथांमोननि ओनसोलावबो दाबो आथिखालाव बिदिनो दख'नाफोरखो गाननानै थायो नामा माबाफोर सोलायनायफोर जादों नामा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ दख'नाखौ औ खोनायाखै नोंथां?
औ खोनादों खोनादों बुंलाय?
अ हेद'
औ
हेल'
औ खोनादों नोंथां बुंलाय?
अ ओं नोंथां। जोंनिथिं दा जोंनिथिंनि खोथा बुङोबा जेनेबा दख'नाखौथ' जोंनिथिंबो गाना नङा गानो बयबो सि ख्लायानो जा आइजो हाबा जानायानो जा बुरियानो जा बयबो गानो। नाथाय समजों लोगोसे आथिखाल मुगायाव माने गोरोबनानै थानो थाखाय। बयबो बे मा होनो गुबुन हारिनि ड्रेसखौबो माने बोजबनानै लाबाय आरो। माने ओ बिदिनो बहाबा गोजान दावबायनो थांनायाव जेनेबा अबावबा बिदिनो थांनाय समाव बा न'आव थानायफोराव खाय फाया माने गावनि कमफरटेबोल जानाय बायदि माने ड्रेसफोरखौ गाननो हमसै आरो। जेरै बे मा होनो कुरथि बिदिनो प्लाज' लं। पेन एफोरखौ माने आथिखालनि जुगजों गोरोबफानानै माने गावनि कम्फरटेबोल गावनि सुबिदा बायदियै माने। एफोरखौ गाननानै थायो एसे मा होनांगोन हाबा जानाय आइजोफोर जेरै एसे बुरै साहां बेफोरबो माने ओ बै मा होनगोन? नायथि बेफोरखौ माने गाननानै थासै आरो जोंनि थिंजाय। ओमफ्राय लोगोसे बे अग्रं दङ। दख'ना बेफोरखौ न'आव थानायफोराव माने गानो ओमफ्राय बि दिनो लांगा दख'नाखौबो गानो खायफाया माने बयबो माने बे गारजोब नो हायाखै आरो माने गोदोनिफ्रायनो माने। सोलिबोनाय जेरै सोलिबोदों बेफोरखौनो माने दासिमबो फजबनानै लानायखौ माने नुयो आरो जोंनिथिंबो। ओमफ्राय बिदिनो माने मुगाजों गोरोबफानानै एसे सोल सोलायनायखौ नुबाय आरो माने ओ। सोलायनाय होनोब्ला माने गोदो माने बांद्राय एफाग्राब स्टेन्डार्द नङामोन। दा खिन्थु माने ओ एसे स्टेेनडार्ड लेभेलाव फैबाय आरो बहाबा थाङोबा माने गावनि खामानि दामानि गावनि अफिस बायदिसिनाफोराव थाङोब्ला माने बै आथिखालनि जुगाव जे ओ मोननाय एभेलेबोेल खट गस्ला बिदिनो माबा मा होनो
अ
जुथा बेफोरखौ माने गाननानै थांसौ। हौवाफोराथ' बांसिनै माने गामसा खौ न'आव थानायाव गानोब्लाबो माने बै बाहेरायाव जेनेबा अफिसियेलि खामानि गावसोरनि इदि ओंखारलांनाय टाइमाव माने गामसाखौ गाननाय जाया। जेनेबा बिसोरो ओ लंपेन्टखौनो फरमेलि बाहायनाय जायो आरो।
औ अ
ओमफ्राय बिदिनो आर'नाइखौथ' बाहायो जेनेबा हौवा हिन्जाव गा सिबो आर'नाइखौ बाहायनायाथ' कमन ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा मा होनो गोदोनि गा गोदोनि आगर गोदोनि आगर फोराबो दासिमबो माने गाननायखौ नुयो आरो जोंनिथिंबो माने। ओमफ्राय बिदिनो दा गोदान गोदान ब्रेन्डआव ओंखारनाय दख'ना। आरो आथिखाल मुगायावथ' आर'नाइ गामसायावबो आर'नाय होनायखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय दा बे फोरखौ माने बांसिन स्टाइलिसबो नुयो नङा होमबा स्टेेनडार्दबो नुयोना माने बिनि थाखाय माने जोंनिथिं दाख्लै दाख्लैनि बोसोर थांनाय बैसागु बोथोरावथ' जोंनिथिं माने फ्रायानो आर'नाइ गामसाखौसो गाननानै मोसानायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ औ मोजांबो नुयो औ।
माने ओरैबायदि माने दानि मानसि दानि सुबुंफोरा माने स्टेन्डार्डखौ बांसिन माने मोजांसिन मोनो नालाय ओमफ्राय गावखौनो माने एसे समायहोनाय बेफोरनि थाखाय आरो जेनेबा ओ मा होनो जेनेबा मा गोदान ओंखारदों बेफोरखौ एसे ओ थाल खालामनानै गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों आथिखालनि जुगनि मानसि फोरखौ नुसै आरो बांसिनानो माने गोजामखौ गानोब्लाबो गोदान ओंखारनायफोरखौबो थाब थाब माने बोजबनानै लानाय अनसायनायखौ जों नुयो आरोखि
औ औ
बिदिनो जोंनिथिंबो गाननाय जोमनायाथ' दा माने एसे एनै सोलाय सोल' जादोंब्लाबो माने बिदि दख'ना गामसानि बाहायनाया जोब बाय होननानै बुंजाया बा बुंनो हाया।
औ
बाहायबाय बाहायगासिनोआनो दासिमबो
औ
बिदिनो आरो नोंथां
आरो बहाथो मोनसे दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौथ' गारनानैबो थानो हायाना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ दायो नोंथांजों सावरायनानै जोङो गाननाय जोमनायनि बागै गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बिदिनो सम मोनोब्ला उनाव समफोरा मिलायोब्ला सावरायफिननो मोनगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां मोनगोन।
दायो बिदिब्ला नोंथांना खबरफोरा मोजांबा
खबराथ' बिदिनो मोजाङानो नोंथां नोंथाङा नोंथांनाबो मोजांबा।
औ दे होमबा नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा औ दे औ